खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांनो ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने दायो बे समाव नोंथांजों माखासे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां कल खालामनाय जादों नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
ओ होनो हागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ नोंथां जेरै जों ओ गुबै आयदायाव फैनोसै। माने जों जेरै औवा जोंनि औवाखौ माबायदि बाहायबोयो एबा माबायदि बाहायदों जेरै गोबां रोख खोमनि बाहायनायखौ नुयोना जोंनि औवाखौहाय बे औवाखौ जों माबोरै मा मा बुस्थुआव बाहायो माने ओ बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ गुसुंङैब्लाबो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ हागोन नोंथां ओ बिदिब्ला जोंनि औवा। बाहायनायनि सोमोन्दै आङो फोरमायनोसै नोंथां दा जोंनि। ओ बर'फोरनि संसार जानायाव औवाखौनो जोङो। जोंनि थांना थानायनि गुबै राहा होननानैबो जोङो। बुंनो हागोन दा औवाखौ जोङो गोबां बिथिङावनो। बाहाजा बाहायनाय जायो ओ औवाया जाबाय। जोंनि मोनसे दोरोङारि ओ जोङो। लाइफां बा बिफां होननांगोन। जाय लाइफांखौहाय जोङो गोबांथार बिथिङावनो बाहायनाय जायो। जेरै जोङो न' लुनायनि बिथिङावनो होन न' लुनायनि बिथिङाव जोंहा। औवाया जोबोरैनो गोनांथार मोनसे बाहागो। जाय न' लुनायाव जोङो गोदोनि दिनाव जोंहा। थोरिनि न' लुनाय जायोमोन नोंथां बै समावहाय जोंहा औ। खुन्थिया गायनो थाखायबो जों औवाखौ बाहायोमोन फेराय होनो। थाखायबो जोंहा औवाखौ बाहायोमोन आरो मुदा होनो थाखायबो जोंहा। औवाखौ बाहायोमोन बेबायदिनो ओ न'। लुनायनि अनगायैबो जोंहा आरो गोबांथार बिथिङाव बाहायबावो। जेरै ओ आबाद फोथाराव मोसौ बोरमा फोर हाबनो हायैनि थाखाय जोंहा बेरा हिसाबैबो औवाखौ बाहायनाय जायोमोन आरो औवा गोरलै औवाया जेब्ला गोरलै सम बै समावहाय जोंहा थेवोल जिरनानै माखासे दुरुं बेरा खानाय बिथिङावबो जोंहा बै टेवोल खौ बाहायनाय जायोमोन बेबायदिनो जोङो बिनि अनगायैबो ओ जेरै सेन खखा हेबनाय जेखाइ हेबनाय संग्राय सान्द्रि मैगं खादा बैफोर हेबनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो। जायोमोन नोंथां जेरैबायदि ओ जोङो ओ खखा हेबनो थाखायबो गिबियावनो जों औवाखौ दानग्रोननानै औवाखौ जोङो गोबां ओ सिंखाव ओ ससे सिनखावनानै लाग्रोनांगौ। जायो जेरैहाय ओ सिंखायै सिंखायै सिं सिनखावनानै मोनसे गान्थियाव जों दोनहैनो गोनां जायो। बिनि उनाव जोङो खिन्थि खिन्थि खिन्थि सिनखावनानै दिरुंफोरजों जों हेबनानै। ओ लानाय जायो नोंथां बिनि उनावहाय जोङो मोनसे ओ खुन्दि होनो। नै जोङो बैफोर खखाखौ बानायनाय जायो थिग बेबादिनो बिनि अनगायैबो जोंहा। ओ औवानि बाहायनाय हिसाबै
औ नोंथां
जि लामनो थाखायबो जोङो ओ दान्दा हिसाबै औवाखौ बाहायनाय जायोमोन आरो बिनि अनगायैबो जोंहा ओ धोरोमारि बिथिङाव जेरै बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा ओ बाथौ दुमनो थाखाय। जों औवाखौ बाहायोमोन दा बै बाथौ दुमनायाव जोंहा मोनसे नेम दङ। बे नेमानो जादों बाथौ दुमनायावहाय औवा थसेखौनो कमप्लिट जोबजासिम दुमनांगौ जायोमोन जेरै औवानि खुन थिया सैनाय औवानि फेरेंगा लानजाय होननाय ना नोंथां बै गोजौआव होनाय मा गन खाथि थि मोनथामखौ जा फेरेंगा लानजाय होननानै बुङो। दा बेबायदिनो बैसोर ओ औवाखौ बाथौ हेबनो थाखायबो जोङो बाहायनाय जायोमोन। आरो बिनि अनगायैबो आथिखालाव गोबां टार न' बिल्डिं लुनायफ्रावबो जोङो औवाफोरखौ माखासे हेफाजाबगिरि ओ थगथा बाथामफोरखौ सुंथानाय दोननो थाखाय जोङो। बाहायनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मोन से दोरोङारि नेमखान्थि दङ बेनो जाबाय मानसि। थैयोब्ला।
औ औ नोंथां।
मानसिखौहाय बाननानै। लांनाय जायो गोथैसालिसिम बेजोंनो लोगोसे जोंहा जाय सुबानिफ्राय जोंहा औवाखौ दानदों बै मान मानसि बान्नो थाखाय दाननाय बै औवा सुबानिया फुजा खेराइ बिदिनो बाथौ दुमनायफोराव बाहायफिनजाया होननानै जोंहा मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दङ नोंथां। बेबायदिनो जोङो। ओ औवाफोरनि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो दा औवाफोरख बे जोंहा ओंख्रि हिसाबैबो जेब्ला औवाया गोरलै मेवाइ बै समावहाय जोंहा ओ ख्रि हिसाबै जानाय जायो जेरै दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जोंहा अनला मेवाइ जायो बा सोरबाया अनलाखौ दालिफोरजोंबो जायो। आरो सोरबाया फाजा एवनानै जायो बेबायदिनो औवाया गोबांथार बिथिङावनो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो मोसौ होनो थाखाय जोंहा लावथिनिबो गोनांथि जायो जोङो। औवाजोंनो बानायनाय जायो माइ खायनो थाखाय जोंहा हुकेन हिसाबै जों औवाखौनो बाहायनाय जायो हाग्रा एवनो थाखाय जोंहा ओ हायखंसि होनो जों जायखौ नोंथां जों बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय ज जायो आरो मै जोंनि आबाद ओ मावनायाव जायनि। औवा जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनां जायखौ जों मै बुङो बे मैखौहायबो जोङो औव ज जोङो बाहायनाय जायो दा बेबायदिनो जोङो औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हायो। दा आं नोंथांनियावबो नोंथांमोननि जायगाथिं मा मा बिथिङाव औवाखौ बाहायनाय जायो आरो जोंनि समाजाव औवा बाहायनाया मानि थाखाय गोनांथार। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांखौ फोरमायनो थाखाय
औ जागोन नोंथां जागोन माने औवाखौ औवा होननानै बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि संसार जानायनि बेलायाव जोबनो गैयै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा हो जायखौ जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव ओ गुजि जौखोन्दोखौनो गुजि जौखोन्दो। नि सुबुंफोरा माने फ्राय औवाखौनो बाहायो होननानै जों हमनानै लानो हानाय जायो। मान जों जायखौ जों। माने बाहायनाय एबा खोनाबोदों मान सिया जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम माने बे औवाखौनो बाहायो होननानैबो जों मिथिबोदों आरो नोंथां। जायखौ जों माने गोदोनि समावहाय जों खोना बोदों माने गोदोनि समाव बाहायोमोन जाय गथ'आ जोनोम जायोब्ला माने खाथि खालाथ' डक्टरनो अबेबा नार्स एबा हस्पिटाल गैयामोना नोंथां। बै समावहाय जेब्ला सासे गथ'आ जोनोम जायो। माने बै गथ'नि जेनाखि नारि होनोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ नारिखौ हास'नो थाखायबो जों औवाखौनो बाहायनायखौ माने खोनाबोदों आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जोनोम जानाय जों लोगोसे थैनाय माने दहाय नोंथाङा जायखौ फोरमायलांदों माने थैनायाव थैनायसिम बाहायो होननानै बुंजायो आरो नोंथां माने औवा खौहाय। ओ जायनि गेजेरजों ओ सासे मोनसे न'खराव सोरबा सुबुङा थैयोब्ला बेखौ बानलांनो थाखाय जेरै ओ औवाखौ दाननानै ओ बेखौ बावथि होनो ना नोंथां बावथि बै बावथिफोरखौ दानस'नानै ओ बबेबा ओ लांदां जायगायाव फबनाय नङाब्ला दैयाव फोजोबहरनाय नङाब्ला अराव सावनाय नै बे बेफोरावबो जों माने औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औवानि बाहायनाय होनोब्ला जोंनाव माने जोबनो गैयै दं आरो जायखौ ओ बै समावहाय बाहायबोदोंमोन, औवाखौ खाथि जिरनानै
औ।
ओ मोनसे बेसाद एबा मुवा लामोनो थाखाय जेरै माइ नङाब्ला नारजि आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो लामनो थाखाय जेरै जों दारहा ना नोंथां? दाहाराखौबो माने हेबनानै बाहायबोनायखौ नुदों आरो आरो बेखौ माने ओ बायदिसिना बिदि सानदुंफ्राव लामनाय मैगं थाइगं दोननाय बेफोरावल' बाहायाखै, एबा बा हाया होननानै जों बुंनो हायो माने बै समाव जोंहा जेरै उन्दुग्रा बिसि ना सखि फारलें बेबायदि गैयाखौनो बुंजायोमोन माने नों थां माने औ। बेफोरावनो दारहाफोरखौ हेबनानै बानायनानै बेफोरावनो उन्दुबोयोमोन आरो ओ जायखौ बुङो खफ्रि ना बै अखानिफ्राय होबथाजानो थाखाय बै खफ्रिफोरखौ ओ औवानि खाथि जिरनानैनो माने बाहायबोनायखौ एबा नुबोदों आरो नोंथां।
औ नोंथां।
जोंनि मोनसे ओरैबायदि जों बुंनो हायो माने जेरै ओ नोंथाङा दहाय एसे बुंलांदोंमोन जेरै जेखाइ खबाइ बेफोरो जोंनि संसार जानायनि बेलायाव माने जोबोर गोनांथि होननानै जाय खौ बुंनो हायो जों माने बै जेखाय आरो खबायाइजोंनो माखासे जोंनि बर' आइजोफोरा खाथिनि बिलो एबा दैसाफोराव थांनानै बेजोंनो ना गुरनानै नाफोरखौ खाथिनि बाजार हाथाइ गलाफोराव फाननानै माने बैफोरजोंनो गावनि न'खर खुंबोनाय खौबो जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
बेबायदिनो माने जों बुंनो थाङोब्ला औवानि बाहायनायखौ जोंनि मानसिया जोनोम जानायनिफ्राय ओ थैनाय समहालागै माने बिनि भेलुखौ माने गोनांथिखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। होननानै जों फोरमायनो हायो आरो नोंथां ।
औ नोथां हायो औ
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां । नोंथांजों बेबायदि गोबां बाथ्रा सावरायनो मोननानै माने जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां ।
औ नोंथां ओ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओ दान्दि से सम होनानै सावरायनायनि थाखाय । बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबसै नोंथां । ओ साबायखर थाबाय गोजोन्थों ।